माथोआ खोनादोंना नोंथांनाव? आदसा नोंथाङालाय दा मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनोसो दं नै दा माने दसे समनि उनावहाय ब फुटबलफोर गेलेहैगोन आङो। दाथ' बे ओ फ्रियानो आङो
आदसा फ्रिआनो ना नोंथां होनबा आं माने एसे सुंद' थ पिक लाना फैनाय जादों माने जे जों गोदो बोरै जोंना न'फोरा बोरैमोन दा न'फोरा बोरै जे बिथाङा आंनो फोरमायहरबा आं गोज जोनाय थागौमोन जे दायो हा माने रानलायलायनोसै खोथाफोरखौ जे बिथाङा गोदोनि समनिखौ खोन्थादो आङो दानि समनिखौ खोन्थानोसै जेनेबा जों खोथाखौ रायजलायलायबासो मिथिलायखागोन नालाय जों रायलायनायजोंसो बुजिलायखायो नालाय अननानै बिथाङा गोदोनि न'फोरखौ अननानै फोरमायहरबानो जाबाय
ओ आं माने आं बिथाङा आंनोहाय गोदोनि समनि जानाय थानाय बा ओ फेसिलिटि एबा जोङो बोरै सुबिदाफोर मोनो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो थिनदों आरो बिथाङा ओ उम दाथ' आं गोदो गोदायनि समनिखौथ' ओम बारा एसेबां गोसोआव गैया होमबाबो माने जाबाबो जायाबो आं बिथांनिसिम जि हायो फोरमायनानै होनोसै आं
अ जागोन दे
उम हमनानैला गोदो गोदायथ' जोंना होयो न'फोरा मानि जायोमोन जों हाग्रा बंग्रासो बांसिन थानाय जायोमोन आरो जों गोदोनि गोदो आरो माने गोबाव सम सिगां आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो न'फोर बनायनानै जों ओ सोरबा बायदि माने गोदो गोदो गोदो गोदाय माने ओ जोङो जोंनि मानसिफोरा माने ओ न' न'फोर बनायामोन बा दन्दर सिं सिं बा अन्थाय अन्थाइ सिंनि दन्दर बेफोरावबो थायोमोन बा दंफां सिङाव बिदिनो थालाबायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिसोर सानदुं अखा फैबाय थानाय मोननानै बिसोरहाय ओ दंफां लाइफां बा बिलाइफोरनि न'बा थाग्रा जायगा बुंनानै लादों आरो
औ
ओ बेफोर माने गोदो गोदायथ' माने एसे लासै लासै सोलायबोगासिनो दंमोन नालाय फार्स्टआवथ' अन्थाइ दन्दरफोरावसो थाला बायोमोन आरो बेनि उनावहाय दंफांनि ओरै लाइ बिलाइफोरनि बा थालिर थालिर बिलाइनि बा जोङो थख' बिलाइफोरनि न' न' बा खुम लगायनानै जों थानो थानायखौ नुयोमोन आरो गोदो गोदायथ' माने जों नुवाखै खोनाबोयोमोन बिदिदि थायोमोन होननानै दा ओमफाय थुरिनि न' बा औवाफोरनि न' बेफोरजों बनायोमोन आरो ओमफ्राय लासै सोलायबोदों नालाय आरो सिगां बो बारा एसेबा सुबिदा गैयामोन जोङो जोंनि आबौ आबैमोना माने सान्दुं अखाजों माने इसोर बाराय सुबिदा गैयामोन खस्थ'मोन मानो होनबा सान्दुंबा गरम जायोमोन हबा अखाबा अखा सेरजोबोमोन बिदि जायो आरो न'फोराबो बायला बायला जिला मा माने गेस्रमफोर जालाबायमोन आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो एसे मोजां बिफुनबाय आरो औवानि बा फुंखौ जोङो नारा थुरिफोरनि बनायो आरो जोलाब माबा माबि होलाबायनानै बनायोमोन आरो बेनि उनाव बेनि उनावहाय दंफांफोरनि ओरै दंफां दालाइ बेफोरनिफ्राय बनायो बेफोरनिफ्राय थानाय नुयोमोन आरो आरो गोदो गोदायथ' सुबिदा गैयामोन लामा सा मा गैयामोन हाग्रा बंग्रा हाग्रा गेजेर बिदि थानांगौ जायोमोन
औ
ओ आरो माने लामाफोराबो मोजां जाया आरो जानायफोराबो माने हाग्रानि फिथाय एबा बिदिनो जिब जुनार फोरखौनो होसो होसोनानै बा सिखार खालामनानै मोनबा जाबाय मोनाबा थासिगौमोन आरो बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय जा दैफोराबो गोजान जायगायावसो थायोमोन माने हमना ला बेनिफ्राय बि गोजान जायगा बिसोर सोरबा बायदिया एसे मिथिबाय मिथिग्राफोरा दैमा जिंफ्राव दैमा जिंफोरावहाय न' लुगोन बा दै खाथियाव न' लुनानै थागोन आरो बिदिनो जायो ओमफाय बिदिनो न'फोराबो माने जमा जमा थालाबायजोमोन आरो दै गामि गंसे गामि गंसेआथ' न' गंसे बिदि माने गिदिर खबसे बा जमा खाथि खाथि बिदिनो फिसा फिसा लुनानै थायोमोन आरो आरो हाग्रानि हाग्राफोरावसो माने हौवाफोरा हौवा मानसिफोरा हाग्राफोरावहाय मैगं मैला बा जानायनि फारसे थाङोमोन आरो ओमफाय हिनजावसाफोरा गथ' गथाइ बेफोरखौ नायो आरो ओ उम बिसोर जि लाबोयो बेखौ संनानै खावनानै होयोमोन आरो दाथ' गोदो गोदायथ' अर सावनोबो अर सुखांनोबो बिराद खस्थ'मोन सोरबा बायदिया माने अन्थाइ गोरां देेजाबनानै सुखांनि बा सोरबा बिदि दंफां दालाइफोरजों बा औवा गोरानफोरजों उम बेखौनो हुग्लि हुग्लि गदुं खालामनानै बेजोंनोआव आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओं बेखौनो माने जेराव खमसेयाव रोंबाथाय एखुनो फोजोबामोन आरो जेनेबा मा होनोमोनलाय ओ खेबसोनो ओ सुला बा लासै लासै सुबाय थागौमोन आरो
उम
निफ्राय माने जानाय थानायफोराबो माने ओ ना होन बा ओ बिदिनो फिसा दाउसु दाउथेब बेफोरबायदिखौ जायोमोन आरो इसे नागिर नागिर दाथ' ओमफ्राय बिथाङा ओ जोंनि समावथ' दा बिराद सोलायबोबाय आरो ओ सोलायबोबाय थागोन दा बिथाङा जोंनि दानि समनि बोरै बोरै जानाय थानाय बा न'फोरा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबा आंबो मिथिनो हागौमोन माबा बुजिगौमोन बिथांनिसिम
औ जोंना बुंनो थाङोबाथ' खोथाफोरा बिराद ओंखारलाङो बिथां मानोना दा मानि जोंना बिराद देभेलप जाबोगासिनो जे जोंना मानसि संखियाया बांबोनायखाय जोंनाबो माने माल बस्थुफोरा बांबोगासिनो जेरै जोंना न'फोराबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जानो हादों नाथाय बिथाङाबो आंनो मोजाङै मोजां गोदोनिखौ फोरमायहरजोब्बाय जे आंबो बिथांनिफ्राय बुजिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे उम आङो बुंनो सानदोंखि न' गोदो जोंना थ' बिथाङा जेरै होनबाय बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरावसो बबावबा थुरिफोरनि बनायना लाबायना थायोमोन नाथाय जोंना दानि जुगाव जोंना गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारबाय बिदिनो जेनेबा उम मा होनो इथा इथा एबा सिमिट एबा ओ रड ओमफ्राय बिदिनो गोबां बुस्थु जे जों न' बनायना था
औ
ना न'फोरा दाना बिल्डिं बिल्डिं जासै आरो न'नि सायावबो न' न'नि सायावबो न' बिदि जोंना बनायनो हासै जोंना मानोना दा मानि‌ बिराद डेभेलप जाबोगासिनो जोंना जे टेक्न'लजि बेनो बेनि बिखयैबो बेनि बिखयैबो माने जोंना माबा न' फोरा मोजांनिफ्राय मोजां जालोबोगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंना दायो जे जोङो बिदिनो अन्थाइ एबा सिमिट एबा इथा बेफोरजों जों बनायो बेजोंहाय जोंना न'फोरा बांसिन गोरा एबा बांसिन ओ मोजां आरो सेफ बिदिनो थानो मोजांसिन जायो आरो नाथाय जोंना बिथां बुंनाय बायदि गोदोनि बायदिबाथ' जोंना जोंना थानो बिराद खस्थ'मोन जे जोंनि उखुमनिफाय दै ओंखारो एबा बेबायदिनो जोंना न'फोरा गोसा बारफैबानो बिरलांला बायनो नागिरो नाथाय दानि जुगावहाय जोंना ओ बांसिन मोजांसिन जाबाय जे जोंना न'आ बांसिन गोरा एबा बांसिन सेब एबा बांसिन उम थानो मोजां बेफोरबायदि जाहैबाय माने जोङो दायो-दायो मोजाङैनो मोजां थानो हासै नाथाय बुंनो थांबावदों आङो गोदोनि समाव जोंना कारेन्ट होननाया गैयामोन कारेन्ट बिदिनो कारेन्ट एबा दै दैनि बिथाङा जेरै होनदों दैया जोंना गोजान जायगायाव थायोमोन नाथाय जोंना दानि समावहाय जे जोंना मथर मथरनिफ्राय जों दै हाव खावनासै लानो हासै आरो जे कारेन्ट कारेन्टजों जोङो गोबां लाइट फोजोंनो हायो जे गोदोनि समावथ' जोंना बिदिनो अन्थाइफोरजोंसो अन्थाइ फोरजोंसो जोंना अर सुखांलाबायनानै बे अरनि खाथियाव जोङो स्रां जायोमोन नाथाय दानि समावथ' जोंना कारेन्ट जाजोबबाय जे जोङो लाइटजोंहाय जोङोहाय थानो हासै स्रां जाजोबसै आरो आं बुंनो थांबावदों दि दानि समाव जोंना ओरै गरमनि सुबिदा सुर दाबो बिराद मोजां जाबाय मानोना गोदोनि समावथ' जोंना गरमबा बिदिनो दंफां सायख्लुमफोराव थानो हायोमोन नाथाय जोंना दानि समाव जोंना जोंना एसे सोलायबोबाय मानोना जोंना दाना बिदिनो एसि होन ओरै फांखा होन बिदिनो गोबां फांखानि माने गोदान गोदान ओंखारजोबबाय माने टेक्नलजि। एसे बारायनायखायनो जोंना गोदान गोदान फांखाफोरबो माबाफोरबो जोंना ओंखार फोजोबबाय जोंना बेफोरखौ जों न'आवहायनो लगायजोबनो हासै दाना न'आवनो थानानै न'आवनो थानानै जों मोजाङै मोजां थानो हायो माने बे जोंनि थाखाय मदद खामो आरो बेजों लोगोसे बुंबावनो सानदों आङो जे ओंखाम ओंख्रि संनाय जेरै गोदोनाथ' जोंना सिखार खामलाबायनानैसो दाउ थुन दावला बिदिनो गोबां मैगंफोरखौथ' जोंना मोनलाबायनो थाङामोन नाथाय जोंना सिखार खामनासो जानांगौमोन जे नाथाय दानि समाव जोंना गेस ओंखारबाय बे गेसजोंहाय जोङो संना जानो हासै आरो गेसल' नङा दानि समाव जोंना माबा ओ मा होनो बै कारेन्टनि जे ओंखाम संग्राया जोंना बेबो ओंखार बेजोंबो जों दाना गोबां ओंखाम ओंख्रिफोर संनानै जों जानो हासै। आरो जोंना गोदोनि गस्ला गाननाय जोमनाया इदिनोथ' बिदिनो माबा इदिनो जिब जुनारनि बिगुरफोरखौसो जिरख'लाबायना गाननाय जायोमोन नाथाय दानि समावथ' जोंना गोबां गस्लाफोर ओंखारबाय बे जों जे बे गस्लाफोरखौ गाननानै जोङो न' सिङाव एबा दलदयैनो थानो हायो जे जोङो बे खम्बल खम्बल बाय दिसिना ओंखारनायजों जोङो न'आवहाय आरामैनो उन्दुनो हायो जे जेनेबा गोजां बोथोराव जोंना बांसिन गोजांनाय जायो नालाय बेखायनो जोङो खम्बल जोमनानै उन्दुनो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोंना गोजां बोथोरबाबो जों खस्थ'यैनो उन्दुनांगौमोन। गावनि न' सिङावनो बिदिनो खाथियाव अर फोजोंनानै बिदिनो बिदिनो बेलेगनि मोदोम बे जिब जुनारनि मोदोमफोरखौ बोखारलाबायना जोमोमोननो बिदि खोनानो मोनो जोङो।
आरो गोदोनि समाव जोंना इन्टारनेट एबा इन्टारनेट एबा वाइफाइ बिदिनो मबाइलफोर गैयामोन ओंखायनो जोंना सुख सुबिदाफोरा बिराद खस्थ' जायोमोन बे जों नाथाय जोंना दानि समाव गोबां सुख सुबिदा जाबाय। जोंहाय मबाइल मबाइल बायदिसिना ओंखारबाय ओ जों दाना गावजों गाव रायज्लायनायनो हासै बिराद जोंनि थाखाय गुरै जाबाय खामानिफोरा आरो आं बुंनो थांबावदोंखि जोंना दाना न' सम न'फोरावहाय कारेन्ट गैयाबाबो जोंना मोनसे उफाय दंबावो बे उफायानो जाहैबाय जे सलार सलार पेनेल होननाय बेखौ जोङो
ख' खस्थ' जायोमोन नाथाय जोङो बे सलारफोरनि थाखायबो जोंना गुरै जाहैबाय जे जोंनाव कारेन्ट थाबा जोङो गावनि न' सिङाव थानो मोजां मोनो मानोना जोंना बिदिनो फांखा फांखा सोलिगोन बिदिनो एसि सोलिगोन। बिदिबा जोङो न'आव थानोबो मोजां मोनो जे गोजां बोथोराव जोंना हिटारफोर सोलिगोन। होमबा जों न'आव थानो मोजां मोनो नाथाय बिथां बुंनाय बायदिबा जों गोदोनि समाव बिराद खस्थ'यै माने थाबोनाय माने जोंहाय बेराद खस्थ'यैनो म आवगायबोनाय बुंनो थाङोबाथ' जोंना बिथां रायायब थ' गोबां बाथ्रा थांगोन नाथाय जोंना समा जानो हमबोबाय जे बिथ बिथाङाथ' मोजाङैनो मोजांनो फोरमायहरबाय नाथाय दायो बिथाङा आं राय्लाय आं बुंनायखौ माबोरै मोनखो अन्नानै दसे सम फोरमायहरबावबा मोजांमोन
औ बिथाङथ' आंनिसिाव जोबोद मोजां बाथ्राखौ बुंबोबाय दाथ' समावबो जाना फैयो नालाय बे समावनो दोन्थ'नाय जासिगोन
अ
आ